औ गोजोन हर नोंथां हेलौ
गोजोन मोनाबिलि नोंनिया नेट नेट नोंनियावबो नोंनिया नेट प्रब्लेम खममोन नामा एसे
आंनिखौ एसे खम खोनादों नामा आवाजफोरखो हेलौ?
नेट नोंनियाव क्लियार मोना बायदि नोंदा आंङो माने नोंदों रायजलायबा एसे नांथानाय रखम मोनो आं
अ दा खोनाबाय आं माने फेर लादों दे हेलौ खोनाबायना
अ अ माने एसबांलाय क्लियार फैयाखै दाबो भयसा
अ खोनाबाय औ हेलौ खोनादोंना खोनादोंना आदसा माने ओइ आङो पेन लगायदोंमोनल ओंखायनो बारा एसे बुर बारा एसे गोसाखाय माने खोनानायाव खम जादोंमोनथाय
नेटनि एसे प्रब्लेम दां
खोनाबाय दा नोंथां
हेलौ
अ नेटबो मोनाखै नामाथाय अ खोनादोंना हेलौ
खोनादों ना
अ आं खोनागासिनो नोंलाय
आं नोंनिखौ खोनायाखै दखलै
नों एसे गोजानाव थांलाय बहाबा
अ खोनादोंना एबार क्लियार? एबा एबार खोनाबाय आं एबार खोनाबाय
अ नोंथांजों
अ
आङो ओंखाम ओंखाम जा खांनानै उन्दुना दंमोन नोंलाय?
अ दोङो आंबो ओरैनो जाखांनानै। अ जाखांना दं होनदोंलै आंबो माने बयलार
आरो
नोंलाय
आङो माबा उम तिथा केरेला औमफाय आलु एवनानानै जादों नोंथाङा एसे गोजानावनो थांबा खोनागोन नामाथाय खोनाबाय दा
अ अ
ओम
होमबा नोंथांजों मोनसे मा होनो टपिक रायज्लायनि आङो
औ दे बुंनायसाय
खोनादोंना
औ औ खोनादों खोनादों
हेल'
बुंलाय बुंलाय औ खोनादों
माने माने बे टपिकानो जाहैबाय उ माने सोलोंथाइ लानायाव फैसा थाखाया माने प्रब्लेम खालामो नामा
अ मोजां सोंथि मानि सोलोंथाइ लानायाव थाखा फैसानि एसे प्रब्लेम जायो होननायानो माने हानायफोरासो माने सोलोंथाइखौ लानो हायो जायफोरा एसे गोजौ था खोनिखा आगोलनिफ्रायनो बिसोरसो माने सोलोंथाइखौ लालांबाय थानो हायो आरो जायफोरा गोरिब गुन्द्रा इसोरो एसेब्लाबो थाखा फैसानि ओ प्रब्लेमावहाय गोलैनानै जिखिना सोलोंथाइ लानो नांगौ बा बे इना सोलोंथाइखौ लास्लाबनो बा लाजोबनो हाया आरो माने सोलोंथायाथ आथिखालनि माबायाव मुगायाव माने गोनांथार सोलोंथाइखौ सोलोंना लानो हायोब्ला गुनि गियानि जायो आरो बे सोलोंथायानो जोंखौ उननि समाव माने हेफाजाब होयो बेनि आरो या माने सुबुंनि जिउआव माने गोनांथार आखल दानाय होननानै बुंनो हायो आरो
ओ ओ ओ माने नोंथां बेखौनो बुंनो थांगो आरो ना जोंनिया माने सोम माने टपिका जोंनिया सोलोंथाइ लानायाव माने फैसा थाखाया जोंनिया एसे प्रब्लेम खामोन नामा माने नंगोना माने दिनैथ जों नुनो मोनो माने माने जों सोलों लानायाव फैसानि बहुथ इम्परटेन नङा होमबा जोङो माने जोङो मो मोजां कुवालिटि इडुकेसन लानो थाखायथ गासैबो जों प्राइभेट स्कुल मायबा स्कुल बुहुद ओंखारो दे इफोरावसो जों कुवालिटि इडुकेसनखौ माने मोननाय नुनो मोनो नङा होमबा जाय फैसा गैया जोंनिया माने गभमेन्ट स्कुलफोराव फरायनानै टिचार गैया इफोराव जोङो थानो गोनां जायो गैयिफोरा माने गोनां गोनांफोरा गासैबो साख्रिखौ नागिरो गभमेन्ट ओम साख्रिखौ नागिरो सरकारि इनिफाय जा गथ गथाइफोरखौ गासैबो माबायाव होयो प्राइभेटाव होयो
थिगखौनो होनदों माने ओ गावबा गाव माने गभमेन्टनि साख ख्रि नागिरनानैहाय उना उननि जेनेरेसन बा गाव गावनि गथफोर खौहाय माने ओ मोजां जानो लुुबैनानै मान प्राइभेट स
ओ ओम जोङिया ओंखायनो जोङो दा नों बुंनांगोन जा ओंखायनो जा मोनसे आनइमप्लय मानसिफ्रा बांसिन ओंखारलांदों आरो इदिनो गभनमेन्टनि फुन जोंनो सासे टिचारा एमान सेलारि होनानै जों जुदि स्कुलखौ मोजां खालामनो हायाबा बेखौ ग गभमेन्टआसो इखो इनिसिटिभ लानांगोन नोङा होमब जुदि स्कुलाव जुदि साबजेट वाइस टिचार थायोबा सेपारेटलि खथा थायोबा जोंनो सोर गथआ होया सोर बे माने गामिनि पेरेन्सफ्राबो बा जायनि दारै जों गथ थखौ स्कुलाव होया माने जुदि स्कुलाव जुदि गथआ जुदि- मा होनो मोजां कुवालिटि गुन ओ सोलोंथाइखो नों मोनाबा सोर बिमा बिफाया स्कुलाव होनो नोङा होमबा। नांगो जायो हाजिरा मावनानैबाबो नों मोजां। स्कुलाव होनो नाजागोन मोजां जाजानो लुगैयो बयनिबो गथ गथायनि माबाफ्रा। बेना जोंनो दा आं खोनो बुंनो नागेरदों माने। सोलोंथाइ लानायाव जोंनो फैसाया मार इम्परटेन दिनैथ जोंबो बि एड दि एल एड लानो थाखाय गोरिब नो मान फ्रा लानो हाया ओ बहुत फैसानि गोनां थिनांगौ जायो आरो जोङो खाथि खालायाव इनस्टिटिउट गैया जोंनिया।
औ गैया आरो प्राइभेटफोर लानांगौबाथाय आरो बांसिन थाखा फैसानि गोनां। जायो ओं।
आरो जेबबो माने जोंनिया जों जों खाथिफोराव जाय इनस्टिटिउट गैयिनि थाखायनो मोनफ्रोमबे बेयाव मोनफ्रोमबो ड्रिस्टिकआव गैयैनि थाखायनो जा मा गैयै मानसिफ्रा बेलेग डिस्ट्रिकआव जों थांनाय लोगो लोगोनो जा रुम भारानि खरस जायो नोङा होमबा थांलाय फैलाय ख ओ। अ माबानि बहुत खरस जायो।
औ जानाय लोंनाय खरसाबोथ नांगौ रुम भारा थायोब्ला। फारसिथिं रुम भारा फारसिथिं फराय। नायनि सायाव आरो फारसेथिं जानाय खरसायावबोथ थांखायो। बिदिनो आरो माने सोलोंथाइ लाना नांगौब्ला माने रां खरसानि गोनांथिया जा।
नों मोनदो आरो ना जाय माने फैसा थाखा गोनां। फोरसो मोजां हायार इदुकेसन लानानै लानायखो नुनो मोनदो नङा होमबा।
औ नंगौ।
बहुत माने जोंनो ओंखायनो सोलोंथाइ लानायाव बहुत। बे फैसा नांगोखौ नुनो माना जा ओरै बे फेसखो जोंबो। फेस खामबोनो गोनां जादो प्रब्लेमखो जोङो फेस खामनो गोनां जादो जोंबो एस एस। स्टुडेन्ट हिसाबै दा डिलेद स्टुडेन्ट एबा ट्रेन हिसाबै। दिलेद ट्रेन हिसाबै जोंबोथ' बहुत फैसा नांगो जायो। माला खदाय दैलि थांनो थाखाय जोङो। थावनि गोनांथि जायो उम उम।
उम उम आरो थांलाय फैलाय खालामनायाबोथ' खहस नङा।
उम उम उम। आरो इदिनो बहुत जा मा खायसे मोजां मोजां बिजाबफोरा मेटारियेल्स बायनोबो जा बुक्स मेटारियेल्सफोर बायनो थाखाय फैसानि गोनां। जायो उम माने। बे माने फैसाफोर मानो इम्पर्ट। तेन आरो एप गासैबो नां नांगोन आरोना जों सोलोंथाइ लानो थाखाय नों आरो मोजां माबायदि कम्पिटिसन जुग जादो माने। जायो माने थाखा गोनां फैसा गोनां माने कचिं लायो मालाय नङा होमबा। कचिं ला कचिंबा गैयिया माखो लागोन।
अ।
बे मोनसे कुइसन नङा होमबा गोयैया एखानो गैयानो रखम जिउआव ओरैखमबो मोनसे फायखाङो माने। सम सम सोंलु जाखाङो आरोना।
उम आरो गाव जुजियाबाथाय जेबो जाया होननायानो आरोना नों जुदि जिउआव देरहा हानोनब्ला बा सोलोंथाइखौ लानानै ओ गोजौ जांख्लायाव गाख होनोब्ला नों माने गाव सेस्था खामनांगोन आरोना खिन्थु थाखा फै थानाय मानसिया माने ओरैनो जेनेबा बांसिन कटचिं लायो इदिनो। आ बायदि। आ माने पेमेन्ट खालामनानै जे आजिखालि नट्सफोर मोनो। बेफोरखौ बाहायो अनलाइन अ। अनलाइन जेरै मक पार्लियामेन्ट माने मक टेस्ट ओरै फाथियोना बे बेवहायबोथ' एसेबाबो प्ले पेमेन्ट होनो गोनां जायो। बेबायदिनो आरो।
आरो आजिखालि नों कचिं सचिं माने इउ पि सि ए पि सि नि थाखाय जोहा बहुत माने कचिं लाना सो सोरजों कइचिं लायाल'सेनो उनथ्रिस उनथ्रिसारनो हानाय बुहुत खम नुनो मोन दानिया जोङो। गासिबो मोजां मोजां कचिं लायो दिल्ली गुवाहाटि इफोरफोराव बेसे इउ पि एस सि नि थाखाय मारै गैयिफोरा खोथ थ' मा बुंबावनो खायसे फैसा थाखा गैयैनि थाखायबो द्रप आउट खामनानै स्टार्ट फरायनायखौ जोङो।
उम माने जेने तेने डिग्रिसिम खालामनोखो हायो आरो ना। खिन्टु गोदोर गोदोर फरायनाय जेरैबायदि डक्टर फरायनायफोराबोथ' थाखा फैसा गैयाब्लानो जाया। थाखा फैसा नांथारगोन बेबायदि जानानै
ओ आ इफोरावबो आरो प्रपसनेल कर्स लानो थाखायबो आजिखालि बुहुत फैसा नांगौ जायो एडमिसन फिसफोरा बहुत दा बिएद फोरावबो बुहुत एदमिसन फिस जों प्राइभेटफोराव लानो गोनांबा बुहुत आसि हाजार आरो गभमेन्टाव इमान सिट थाया।
गभमेन्टआव बारा सिट थाया आरो सोलो माने सोलोंथाइखौ नांथारगौ होननानै माने बांसिनानो ओ माने फैसा थाखाखो एसे माबा खालामनानैब्लाबो माने रांखौ बाहायनानैब्लाबो माने सोलोंथाइखौ लाथारो आरोना प्राइभेटाव
लायो खायसे गोनांफोर आरो गैयैफोरा हाया गर गैयिफोरनि थाखाय इखिनियानो बहुत फैसा फैसा जायो।
गभमेन्टयाव
ओम गभ गभमेन्ट याव फैसाया नोंगो एसे खम जायो होमबाबो। गैयि मानसिफोरा माने इममानलि बे मा जा इनस्टिटिउट खमनि थाखाय जा माने बेलेगाव थाहैनानै फरायनांगौ गोनांथि जायो आरो ना।
गोनांथि जायो औ
बिनि थाखायनो जों माने हाया गवा रखम दा जों आंनि मोनदांथियाव
उम आरोबाव
बिदिनो माने फैसाफोर फैसाया आंनि आंनि थाखायबा बुहुद माने फैसा फ्राय इम्परटेन्ट आरो फैसा नांथारगौ सोलोंथाय लायनाय।
फैसा नांगौ नांगौ दा जोंनो जेरैबायदि डि एल एड खालामदों बा कर्स खालामदों। बेजों लोगोसे जोंनो नांगौ रोखोमनि एसाइनमेन्टबो होयो बेवहाय। एसाइनमेन्ट लिरनो थाखाय जोंनो ए फर साइस नांगौ आरो पार्सनेलबो खायसे खरसबो जायो औ बिदिनो माने थाखा फैसाखौ माने सोलोंथाइ लानो थाखाय थाखा फैसाबो माने गोनां। थार बे मोनसे गोनां जायो आरो।
माने माने माने सोलोंथाइ लानायाव फैसाया एसे माने फैसाानि गोनांथि दं आरो जों जिखिनि नुदों दा।
उम गभमेन्टबाबोथ' एसेब्लाबो फैसा हो
नांगौ नांगौ नांगौ नांगौ नांगौ जायो आरो बुहुत खरसा थायो।
जायो एदमिसन एक्सट्रा एसेब्लाबो माने बाहायनाय। थाङो आरो फैसाया।
मानेे गोनांथिथार आरो।
उम उम गोनां।
दे होमबा ना नोंथांजों रायलायनायखौ खिथानो दोनथ'नोसै।
अह दे गोजोननाय थााबै नोंथां।